आ म ज
औ औ नोंथां। खोनादों।
गिबियावनो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरबाय।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दंबा।
आंथ' दा। बिफां सायायाव आराम जिरायनानै दसे सम मबाइलसो थुगासिनो दंमोन। नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन?
आं माने मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों सावरायनो थाखायसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा हेफाजाब होनो हागोन ना?
औ हागोन नाथाय मा आयदानि सायावबा नोंथां?
ओ जोंनि जोंनि बुहुमाव थानाय एबा जों बार गेबेंनायनि सायावनो सावरायनो सानदोंमोन।
अ आबहावा गुबुंलेखौ बुंनो सानदों नोंथाङा?
औ औ जेरै जोंहा बुहुमाव माने मोनब्रै रोखोमनि जायो बेनि गेजेरावनो बार गेबेेंनायाबो मोनसे एबा बार गुबुंले जानायाबो मोनसे नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ।
औ औ आं मिथिदों आरो फरायनानैबो एसे एसे गोसोआव दङ फरायनानै मोनबोनायखौबो नोंथाङा हायोबा एसे बेखेवनानै होलाय बार गुबुंले जानाया मानि थाखाय जायो बा बार गुबुंले जानायाव जोंहा मा खहा जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो दे नोंथां।
बार बार गेब्रेंनाय एबा बार गुबुंले जानाय होनोब्लाथ' जों सुंदियै बारखौ गाज्रि जानायखौनो होननानै बुंनो हायो। बेफोरो बायदि बिथिंनिफ्राय जानो हागौ जेरै जोङो बिदिन्थि हिसाबै जों नुनो मोनो जेरै जों आथिखालाव जोंनि सोरगिदिं दारिमिनफोर जों नुनो मोनो जेरै जोङो बिस्कुट फेक्टरि, इटा फेक्टरि। आरो गोबां नुनो। नुनो मोनो आरो जेनेबा।
उम उम नोंगौ नोंथां नोंथाङा माने कारखानाखौ होनदोंना?
औ औ औ। बे दारिमिनफ्रा औ औ औ जेनेबा बेफोरो उखुन्दैफोरखौ गोजौ आलासिनो हगार हरा बिसोरो सिमनि होननाय थायो मोनसे बे उखुन्दै गलांग्रा जायगाया जेसेबां गोजौ जानांगौ औ। एसेखिनि बिथांमोना गोजौ खालामा आरो माने।
औ औ नंगौ।
दा बेनिफ्राय माने गोजौ खालामथारोबा गोजौआव गलाङो गाज्रि बारा नाथाय बिसोरो जेसेबां खिनि नांगौ एसेबां खिनि खालामलिया बेनिखायनो गोजौआव थांनो गोनां बारफ्रा गाहायथिं माने फैफिनजोबसिगोन आरोना।
औ औ औ नंगौ।
फिननायनि गेजेरजों जों बेफोराव कार्बन- कार्बन मन' अक्साइड बायदि बायदि माने माने जोंनि देहाया हां लायोबा गाज्रि जायो बेफोरखौ माने जोङो जिब -जुनारफ्रा
औ औ।
हां लाफिनसिगोन बेफोरावनो सम सम जों नुनो मोनो जेरै हां सरथे सरथे जानाय बेराम बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेफोरनि अनगायैबो जों नुनो मोनो जेरै जोङो आथिखालाव बाहायनाय फ्लास्टिक फ्लास्टिकखौ सावनाय लोगो लोगोनो कार्बन मन' अक्साइद जायो जायनि जायखौ जों माने हां लानायाव माने बाहायनो हाया आरोना जोंथ' मिथिखायो गोदोनिफ्रायनो मानसिया अक्सिजेनखौ लायो
औ औ थारैनो
दाथ' अक्सिजेन जाय हगारो होननानै बुंब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफाङानो हगारो नङा होमबा लोगो
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों
दा जोंहा आथिखालाव बिफां लाइफाङाबो जोबोद खमायबाय अदेबानि दानफायजोबनायानो जाबाय मानोना आथिखालाव सुबुं अनजिमाया बारानिफ्राय बारा जाबाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो नोंथाङा थिकखौनो बुंदों
बेबायदिनो बिफां लाइफां खमायलांनाय लोगो लोगोनो जोंनियाव सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा जोङो अक्सिजेनखौ हां लायो ओमफ्राय जों कार्बन कार्बनडाइ अक्साइड बेखौ जों हगारफिनो हगारफिननाया जोंना दा बांसिन जानानै दङ दा बेनिखायनो जिब जुनारफ्रा बांसिनानो बारनि बेलायावबो गोबां जेंनाखौ आरो दा आं नुनायखिनियाव बेखिनिखौनो नुथ'बाय नोंथांनिफ्रायबो सो बुंथिनो हागोन नामा नोंथां
हागोन हागोन नोंथां हागोन
औ
बारा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो आबहावानिफ्रायनो लाबोनांगोन नङा होमबा नोंथां देनाय आब हावा गुबुंले होननानै बुङोब्ला जोङो मोनथाम मोनब्रै बाहागोव मोनथाम बाहागोआव राननाय जायो बार हा दै नङा होमबा नोंथां
बेनिनो जोङो दै गुबुंले होननानै होनना अ बा मा होनोमोनलाय
बार गेब्रें
औ बार गुबुंंले जानाय होनोब्ला जोङो जेरैहाय जोंनि सोरगिदिंनो दा नुनो मोनसै गारि मथर बायदि रोखोमनि खारथायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा?
औ औ
बिनिफ्राय ओंखारनाय माखासे जिखिनि उखुन्दै आरो बिनिफ्राय जिखिनि ओंखारनाय माखासे लेथ्रा मुवा बैफोरनिफ्रायनो जोंनि बैफोरो गोसारनानै बारजों ज' जानानै बेयो बियो मोनसे बारनि जेनेबा बारखौ गुबुंले खालामो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
दिनै बैफोरबायादिनि थाखायनो आरो लोगोसेनो जेरैहाय माखासे ओ गेसाव गोफोन गारनानै दोननाय बैफोरनिफ्राय गेसाव जि गेस ओंखारो बै फोर गेसफोरा बारजों गोरोबनानै बारखौ गुबुंले गुबुंले खालामनाय आरो जों सुबुं माहारियानो माखासे बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद सावनानै ओ सावनानै होनाय बैनिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दै बे उखुन्दैया बारजों गोरोबनानै बे बारखौ गुबुंले खालामो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
आरो बे बेजों लोगोसेयैनो गिदिर गिदिर सोहोरफोराव गिदिर गिदिर कारखाना लाबोनानै बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे जि नाङै बुस्थु नाङै मुवा बेसाद बेफोरखौ मोजाङै मोजां जायगायाव गारालासिनो बा जाय बुस स्थुवा बा सेव गेसाव गोफोन बेफोरखौ मोजाङैहाय साखोन सिखोन खालामैयावहाय बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे गेसफोरा बारजों गोरोबफानानै दिनै सुबुं माहारिखौ बा सुबुंनि जिउ खुंनाय रा‌ जिउ खुंनायाव बुहुद माने गोबां ओ गोरो खैफोद रैखा गैयै माखासे बेराम सोमजिहोगासिनो दङ नोंथाङा जेरै दहाय बुंलांदों हार-हां सरथे सरथे जानाय माखासे बिगुरनि बेराम आरो माखासे बेफोरबायदिनो जोंनि बि ओ बेमारफ्रा जोंनियाव हाबबाय बा सनदेरो होननानै बा जायो होननानै जों बेखौ नुनो मोनदों। लोगोसे दोनै बारा गाज्रि जानायजों जोंहा ओरैबायदि सोमजिनो हमबाय जे बिफां लाइफां फोराबो माखासे खहा जालांनो हमदों जा आरो लोगोसेनो बिफां लाइफां गैयैनि जा-जाउनावहाय दिनै बाराबो गाज्रि जालांनो हमदों नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
थारैनो जों बुंनो सान बुंनो थाङो ब्ला बार गेबेंनायजों दोनै साफ्रोमनोबो जिउआवहाय रैखा गैया होननानै जों साननानै लानो हायो।
औ औ
जायनि जाउनावहाय जोङो माखासे नांगौ बायदि अक्सिजेनखौ जों लानो लानो हाया। आरो नांगौबायदि कार्बन डाइ अक्साइड बांनायनि जाउनावबो दिनै जोङो गिदिर गिदिर बा गोजान गोजान जायगायाव दसे समबाबो बेरायहैनो बा ओरैनो गोजा थांनो हानाया हानायनि सुबिदाया खमसै होननानै आं सानो आरो।
औ औ औ
आरो गोदोनि जुग ओ गोदोनि जुगजों आरो दानि जुगजों जुदि बार गुबुंले जानायखौ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जुगावहाय एसेबां मानि बेफोरबायदि गारि मथर गैयिनि जाउनावहाय बारआ बारा गुबुंले जायामोन आरो बार खौ जोङो बै समावहाय गोग्गो थासारियाव बा ओ मोननो हायोमोन। आरो नां ओ मानसिनि जि बेमार आजार बा बाराय गुबुंले जानायनिफ्राय जिखिनि बेमार आजार जायो बैफोरबायदि बेराम बेमार आजार जारा ओ खम जायोमोन होन्नानै आं मिथिनो मोनदों बा मिथिबोदों जाउनावहाय गिदिर गिदिर सहर गैयामोनब्लाबो बा गिदिर गिदिर ओ गारि मथर गैयैमोन गैयैनि थाखाय जोंहा बार आ‌ गुबुंले जानाया खम जा जाबोदोंमोन बै समाव बा गोदोनि समावहाय आरो सुबुं माहारियाबो बैफोरबायदिनो गावनि जिउ खुंनायाव बारनि गुबुंले जानायजों जेबो मोगा मोगि जानाङाखैमोन होननानै आं सानहरो नोंथां।
औ औ
थारैनो नंगौ ओ बारगुंबुंले जानायजों मानसिनि जिउआ बिराद खहा जायो। लोगोसेयैनो आथिखाल औ दंफां लाइफां दाननायनि थाखायनो बा दंफां लाइफां जोबस्रांजोबनायनि थाखाय दिनै बार बारनायखौबो जोङो दसे सम बबेबा समावल'सो नुनो मोनसै नङा होमबा?
औ औ औ
मिथिंगानि ओ मिथिंगानि सम्फदखौ जुदि जों फोजोबस्रांनोब्ला आरो जोंनो जुदि अक्सिजेन नांगौबा जों बिफां लाइफांखौ गायनानै लाखिथारनांगोन आरो बार गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन। जेसेबां हायो बिफां लाइफां गायनानै जोङो बार गुबुंले जानायखौ जों होबथानो हायो लोगोसेयैनो बार गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय जोङो गारि मथर बाहायनायखौ खम खालामनांगोन आरो थावजों खारनाय गारिनि अनगायै अनगायै जोङो माखासे ओ इरि ओ इलेकट्रिक जेरावनाखि दा ओंखारनो हमदों बैफोरबायदि गारिखौ जों बाहायनांगोन गिदिर गिदिर खारखानाफोरखौ जोङो होब थानांगोन खम खालामनांगोन होमब्लानासो जोङो ओ गोग्गो बार गोग्गो बारखौ जों मोननो हागोन आरो जोंनि साखोन सि जों जायगा फोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन माखासे गेसाव गोफोनफोरखौ जोङो फबनानै दोननांगोन आरो बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद सावनायखौ जोङो होबथानांगोन बा लाखिनांगोन नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ औ खोब मोजां मोन एसे सुबुरुन होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला आथिखालाव जुदि बेफोरखौ मोजाङैनो नोजोर होआब्ला जों जोंनि सुबुं माहारियानो बे खौ खैफोद लाबोनानै फैनाय बायदि जागोन आरो नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नंगौ नोंथां होमब्ला नोंथां औ-
खोब मोजां मोनसे आयदामोन अ इयुन समाव जोङो बे आयदानि सायाव गोथौयै एबा मोजाङै बिजिरनानै सावरायनो मोनगोनखौ आसा खालामहरनाय थाबाय। दा नोंथांनिसिम बे फरायनायाव बाहागो लानायनि थाखाय आं आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय।
नंगौ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
दे थेंकइउ।
औ वेलकाम